नोंथां ओ नोंनि सोदाबखौ खोनायाखैमोन
औ खोनाबायना दा
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङ ओरैनो दं ओरैनो दंथ'यो नोंथां दा
अ नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन नामा
अ नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन आं दा जोंथ' जोबोर बाथ्रानि सायाव स फरायबोबाय दा नोंथाङा आरो माबा मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायबावनो गोसो जादों नामा
औ नोंथां जों जोबोरै जोबोर आयदानि सायाव लानानै गुवारैनो सावरायबाय बायदि बायदि आयदानि सायाव लानानै आं दा जों दहाय जे आयदानि सायाव रायज्लायदोंमोन थह बे आयदाखौ जोङो एथ' मान गुवारै बुंफ्रुथि होनो हायाखैमोन फोरमायलायनो हायाखैमोन बे आयदानि सायावनो आङो नोंथांजों सावरायनो सानदों बे आयदायानो जाबायखि अ बे आयदायानो जाबाय मानिे जोङो दै गोग्गो दैखौ माबोरै मोननो हायो आरो जों माबोरै जोंनि देहायाव आरो जोंनि थांनाय न थानाय थासारियाव गो गोदैनि फुंखाखौ जों माब्रै बुथुमनानै लानो हायो बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंफोरथि होनो हागोन नामा
औ आं बुंनो सानदों जोंहा गोगो दैैया देहानि थाखाय जोबोर गोनांथार जों मैला दैखौ जों देहान लोङोब्ला जोंहा देहायाव गोबां जेंना लाबोयो
बेमार आजारजों लोगोसे देहानि गुबुन गुबुन अंग'फोराव जोंहा हानि खालामो बेनिखायनो जों गोगो दैखौ ल लोंनो हानांगोन मैला दैखौ जों सोदांनानै गो्गो दैयाव गो गोगोदैयाव सोलायनानै बेखौ लोंनांगोन गोग्गो दैया जोंनि सानफ्रोमबोनि थांनानै थानायनिाव जोबोर गोनांथार दै नङाब्ला सुबुङा थांनानै थानायाव जोबोद खैफोदाव गोग्लैयो बेखायनो जों दैखौ गावनि नांगौ बादि जगार खालामनानै लानाया गोनांथार जों गोदैखौ दैखर एबा दंखल बायदिसिना जावनानै हा सिंनिफ्राय जावनानै मोननो हायो बेबो आरो जेब्ला बे फुंनिफ्राय जावनानै मोननाय दैफोरा जोंहा आइरननि बिबाङा बारा जायो बेखौबो जों थोंजोङै लोंनो हाया बेखौ जों सोदांनायनि गोनांथि जायो जोंहा दानि जुगाव गोदान गोदान मुवा बेसादफोर ओंखारबोगासिनो दं जाय बे गोगो मैला दैफोरखौ सोदांनानै लोंनो हायो बेजों लोगोसे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदिसिना आदब खायदाफोरबो दं जेरै जोंहा बाला अन्थाइ बायदिसिनाफोरनि मददाव बे मैला दैफोरखौ सदांनानै गोग्गो दैयाव सोलायहोनानै लोंनो हायो
जोंहा गोग्गो दैखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरनो जगार खालामनानै होनाया जोबोर गोनांथार खायफा खायफा जायगायाव दासिमबो गोग्गो दैखौ मोननो हाया जायो जोंहा दाब दाब जायगायाव दैमा दैसाफोरनि दैखौनो सुबुंफोरखौ थोंजोङै लोंनाय नुनो मोनो दा बेफोरखौ जोंहा होबथानाया गोनांथार बे फोरफोरखौ जों सोदांनानैसो लोंनांगौ बेफोरखौ सोदांनानै लोङाबा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद खैफोद लाबोयो बेनिखायनो आं बेनि सायाव नोंथांखौनो माखासे बुंग्रोन थनाय जाबाय आं दा नोंथांखौ बुंग्रोनानै आं उ होनना बुंफिनसै
औ नोंथाङा बेदों बेबायदि थासारि जों नुनो मोनो जेरै जोंनि देहायाव बेक्टेरिया